औ खोनादों नोंथां।
औ-औ जोङो दा ससियेल मेडियाया। सुबुंफोरनि थाखाय मोजां बिहोमा होयो ना गाज्रि बिहोमा होयो बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां। औ। जिहेतु जोंङो ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला मबाइल बा कम्पिउटारनि गेजेरजों बाहायनायखौ ओ नुनो मोनो जायया इन्टारनेटनि जोहै जायो जेरैबायदियै उम बे ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला माखासे प्लेटफर्मफोर। ओ ए अदेबानि एपफोरबो जोंनि गेजेराव। दासिम सुबुंफोरा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बाय जेरैबायदियै टुइटार, इउटुब, हवाटसाप, फेसबुक, इन्सटाग्राम बेफोरबायदिखौनो जोङो। अ भारत हादोरनि गाहाय एफ होननानै बाहायबोनायखौ जोङो नुनो थांगासिनो अदेबानि जों बेखिनिखौ बुंनो थाङोब्ला ससियेल मेडिया बाहायनाया सुबुंफोरनि थाखाय गाज्रिा मोजां गोहोम खोख्लैयो बे सावरायनो थाखाय थाङोब्ला आङो मोनसे मोजां ओरैबानि जौगास्रोंनो हानाय जौगानो हानाय थांनानै थानायाव मोनसे एखुथा बिथिंखौ सोलोंनो हानाय बेफोरखौ सानो आरो नोंथां ससियेल मिडिया बाहायनायनि गेजेरजों जेरैबायदि जोङो सासे सुबुङा सासे सुबुङा लिरगिरि अदेबानि बियो लिरनो मोजां मोनो खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' बियो सासे गोख्रों लिरगिरि नाथाय बिनि आखाइयाव बिजाबनि महर होनो थाखाय रां गैया अब्ला बे समाव गावनि लिरबिदां सोरजिनायफोरखौ बियो फेसबुकनि गेजेरजों लिरनानै हगारनानै इउटुबनि गेजेरजों फरायनानै होनानै बियो सुबुंफोरनि गेजेराव फोसावनो हायो बे समाव बियो बिजाबनि महर होनो हायाखैब्लाबो गावनि गोसोनि जा साननाय सुबुंफोरनो बिलाइनो बेखौ बियो फोरमायना होनो हायो बेफोरबायदि आङो सावरायनो सानो आरो नोंथां नोंथांनि नोजोराव मा खौ नोंथाङा सानो
औ ससियेल मिड दियाया जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होदों आथिखालाव दा आथिखालाव जोङो ससियेल मेडिया मिडयानि गेजेरजों माखासे गोबां खामानिखौ दान्दिसे समनि गेजेरावनो मोननो हायो मावफुंनानै लानो हायो आरो गुबुननोबो मिथिहोनो हायो दा बेनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो माबा मोनसे खौरां मोननो गोनांब्ला जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों मोनसे सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो गोख्रैयै मोननो हायो नाे जेब्ला जोंनि गेजेराव ससियेल मेडिया गैयामोन अब्ला जोङो बैफोर खामानिखौ जोबोद गोबाव समनि गेजेरावसो मोननाय जादोंमोन जेब्ला जोंनि गेजेराव ससियेल मेडिया गैयामोन अब्ला जोङो लाइजामनि बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनदोंमोन बबेबा मोनसे जायगायाव जायगायाव माबा मोनसे खौरां दैथायहरनोब्ला बे माबा मोनसे मिथिहोहरनोब्ला जोङो पस्ट अफिस बा गुबुन गुबुननि गुबुन मानसिनि गेजेरजों जोङो दैथायहरनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनोबा ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै जोङो मोनसे सेकेणडनि गेजेरावनो गुबुननो मिथिहोनो बा दैथायहरनो हायो दा बेनि बेलायाव जोङो नुनो मोनदोंदि आथिखालाव बे ससियेल मिडियानि दउ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानियानो दावगानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बिजनेस खालामनायावनो होन सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन आरो गावनि जिउ राहा दानायावनो होन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंङो ससियेल मिडिया बाहायनानै गोबां जौगाखांनायखौ नुनो मोनदों बिनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङा ससियेल मेडिया जोंनि गेजेरजोंनो गावनि जिउ राहाखौ थादों जेरै इउटुब सालायनानै गोबां सुबुंफोरानो गोबां लाख लाख रां सोरजिनानै लानो हादों गोबां बिदिन्थिजों मोननो हायो ससियेल मिडिया बाहायनाय जेरै इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम आरो टुइटार बेफोरबायदि ससियेल मिडिया बाहायनानै आथिखालाव गोबां सुबुंङानो गावनि जिउ राहाखौ दानानै लागासिनो आरो गोबां रां आरजिनो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेनि गेजेराव जोंङो माखासे माखासे बाथ्राखौ बुंनो हायोदि जे ससियेल मेडियादि जोंनो एसेबां हेफाजाब होबोदों ओ बेफोर बेफोरजों जोंङो ससियेल मिडियाजों थांफानो नाजानांगोन आरो अब्ला जोंबो ससियेल मिडियाजों दावगाफानो हायोब्ला जोंबो गोबां जौगाखानो हागोन होननानै आं स सानो आरो नाथाय खायसे सुबुंफोरा बेखौ बुंनो सानोदि ससियेल मिडिया बाहायनानै गोबां सुबुङानो गाज्रि हालोदाव ओ गाज्रि गाज्रि मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै बुंदों नाथाय बे जायफोरबायायदिया ससियेल मेडियाखौ बाहायनो रोंङाखै बेफोरबायदियासो ससियेल मेडियानि गेजेरजों गाज्रि गोहोम खोख्लैजादों बेखौ जों नुनो मोनो जेरै ससियेल मेडियानि गेजेरजों गाज्रि खौरां फोसावनाय गाज्रि नायजायै माखासे नायजायै माखासे सावगारिफोर नायनाय बेफोरबायदि गेजेरजों गोबां ससियेल मिडिया बाहायनानै गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिनि गेजेराव नोंथाङा आरो मा बुंनो सानबाबो?
ओंथि गोनां बाथ्राखौ फोरमायलांबाय बेखिनियावनो आं बुंनो साननाया नोंथांनि सोदोबफोरजों दागाबदेरनानै आंङो बुंनो सानो आरो जिहेथु जोंङो ससियेल मिडियाखौ जोंनि गेजेराव मोननो हादों नाथाय नाथाय जाय दिहुनदों बै सुबुङा ससियेल मिडियाखौ गाज्रि खामानियाव मावथों अदेबानि गासैबो बुहुमनि मानसियानो गाज्रि जाथों बिदि होननानै बिदि साननानै बिसोरो माब्लाबाबो बे ससियेल मिडियानि बायदि रोखोमनि प्लेटफर्मखौ दिहुननो हागायो नङा होमबा नोंथां बिसोरो जेब्लाबो सुबुं माहारिया मोजां थों जौगाथों बेफोरबायदि सानानैसो बिसोरो बेफोर बायदि रोखोमनि एपखौ दिहुनदों जायनि गेजेरजों सुबुं माहारिया गावखौ सिनायथि होनो हादों गाव बबेयाव थांदों बबेयाव थाङाखै बेफोरखौ दिन्थिनानै होनो हादों बेजों लोगोसेनो नोंथाङा इउटुबनि गेजेरजों रां आरजिनायनि सोमोन्दै खोथा बुंदों नंगौ बे थारैनो सैथो खोथा सुबुं माहारिया थांनानै थानाय समाव बायदि रोखोमनि खामानि मावो बे खामानि मावनायाव इउटुबनि जोहै माखासे भिदिअस अदेबानि ब्लगसफोर बानायनायाव ओ उम गावखौनो गाव मोनसे थि खामानि साननानै लायोब्ला बियो निसय जिउआव थाखा फैसानि ओ सासे बिगोमा जाहैनो हागोन होननानै आंङो बुंनो सानो आरो जेरैबायदियै ओ थाखा फैसा खामायनायाव ओ न'खरनि मोन माखासे ओ मोननो थाङै ओ बा जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांनानै ओ बेफोर रांखौ बिसोरो मदद होनो हागोन बेजों लोगोसेनो आरोबाव आङो बुंनो सानबावो जे इउटुबनि गेजेरजों जोङो इउटुबनि गेजेरजों बायदि एबा फेसबुकनो जा इन्स्टानो जा बेफोरनि गेजेरजों गोमालांनो हमनाय माखासे बिथिंफोरखौ जोङो लाखिनानै दोनबाय थानो हायो ओ जेरैबायदि जोंङो बर' समाजनि गेजेरावनो थांनानै होनोब्ला ओ बर' हारिखौ नायोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जेखाइ खादा हेबनानै हेबनो रोंबोनाय माखासे दोरोंनि सुबुंफोर होननानै जोंङो बुंनो हायो नाथाय बेखौनो आथिखालाव जोंङो सावरायनो थाङोब्ला गोबां सुबुङानो गोबां बर' फिसाफोरानो बिनि रोंगौथियानो जोबनानै थांबाय ओ खायफा खायफा सोलोंनो लुबैयो मिथिनानै जेरैबायदियै जोंनि बर'फोरा गोदोनि समाव बेबायदि बेबायदि हेबनानै बा जेखाइ खादनानै महर होनानै फाननानै रांखान्थिनि मदद लायोमोनो आंबो बेखौ सोलोंनो रोंनानै थानि बेबायदि सानो नाथाय फोरोंलायानो गैया सोरनिफ्राय सोलोंनो सोरनिफ्राय मानो बेबायदि जायो। उम। अब्ला जाय रोंग्रा बिसोरबायदि मानसिफोरा भिडिअ'स खालामनानै जेनेबा सोरबा बोराय सुबुंआ हेबबाय थानाय जेखायनि महर होबाय थानाय खादानि महर होबाय थानाय बेफोरबायदि सावगारिखौ दिखांनानै खेबनानै फोरमायथिनो हो नानै जुदि इउटुबनि गेजेराव अदेबानि ससियेल मिडियानि गेजेराव फोरमायलाङोब्ला बै जा सोलोंनो लुबैनाय सुबुं बे सुबुङा बेफोरखौ बै भिदिअ'फोरखौ नायनानै बियोओ रोंगौथि मोनगोन आरो हानायखिनिखौ बियो गावनो सोलों सोलोङै बियो औ उननि समावब्लाबो अदेबानि जायाबाबो खालामबाय थानायनि जाहोनाव बियो ओ मोनसे गावनो नांगौ जानाय जााबायदि गावनि लुबैनाय बियो बेखौ मोनफुंनो हागोन होननानै आंङो सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ। नोंथाङा थाखाखौनो बुंदों जिहेथु आथिखालाव माखासे गोबां खामानि सोलोंनानै लानायनि जोंनि गोनांथि जानानै फैबाय गोदोनि समाव गोबां नों नोंथाङा जेरै बुंनोोबा दानाय लुनाय माखासे मुवा बेसाद बानायनाय बेफोरखौ गोदोनि समाव गोबां सुबुङानो बेफोर खामानिखौ रोंजोबोमोन नाथाय आथिखालावसो जोङो बेफोर खामानिखौ रोंनायखौ नुनो मोनाखै आरो दा आथिखालाव मोनसे जों समखौ सोलायनाय नुफिनदों जे गोबां मानसियानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे गोबां खामानिखौ सोलोंनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बेबायदिनो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनाय बिदिनो सान्द्रि संग्राइखौनो होन दामनाय देनायनि मुवा बेसादखौनो होन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जि जोम बानाय जोमग्रा बानायनाय जानाय लोंनायनि माखासे माबोरै बानाय बेफोरखौ बानायनाय बेफोरखौबो ससियेल मिडियानिफ्रायनो जों गोबां सोलोंनानै लानो मोनो आरो दा बेनिफ्राय जों गिदिरसिन बाथ्राखौ बुंनो हायो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला माखासे हायै आयदाफोरखौ जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों इयउटुबनि गेजेरजों जों गोबां मोननो हायो जेरै ओ जोंनि भारतनि गिदिर गिदिर आनजादफोर जेरै नेट इगजाम एस एस सि इग्जाम निट इग्जाम बायदिसिना गुबुन गुबुन गुबुन आनजादफोरनि आनजादफोरनि जे फिननायफोर मोननो थाखाय जोंङो बेखौ मावफुंनो हायाबा ससियेल मिडिया एबा इउटुबनि गेजेरजों जोङो सो फैनो हायो आरो दा आं बेखिनिखौ बुंनो सानो
औ नंगौ ओ नोंथाङा जाखिनि बुंलांदों बेयो थारैनो सैथो बेखिनियावनो जोङो आरोबाव ओ सासे फरायसानि थाखाय ओ ससियेल मिडियाया माबायदि गोनांथि दङ बिनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जेरैबायदि गोबां समावनो आ फरायग्रा मानसिफ्रा आखायाव आखाइयाव रां गैया बिनि सिजाहै बिसोरो बिजाब बायनो हाया जायो अदेबानि खायसे खायसे बिजाबखौ गोबां गोजान गोजान जायगायावसो लायनो गोनां जायो बेयाव लायनायनि थाखाय गोबां रां खरस जायो बे बिथिङाव जुदि ससियेल मिेडिया थायोब्ला ससियेल मिेडियानि गेजेरजों बियो गावनि जा जेंना जेंसि जादों बेखौ फोजोबस्रांनानै लानायनि खाबुआ दङ मानो होनोब्ला उम ससियेल मिेडियायाव आ सोर लिरगिरिया मा बिजाब लिरदों माबायदि रोखोमनि बिजाब लेरलांदों बेखौ मोनसे आ दिखांनानै दोननाय बियो बियो सासे लिरगिरिनि थाखाय मावनाय खामानि होननानै जोङो मोननो हायो अब्ला जोङो बुंनो हायोदि ससियेल मिेडियाया खालिबोल' अ जेंना जेंसि जानायखौ सुस्रांग्रा बेल' नङा बियो मोनसे उम जिउनि नांगौ जानाय बिथिंफोरखौ सुस्रांनानै होग्रा मोनसे आ प्लेटफर्म होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ दा बेनि बे जों सावरायनायनि बिथिंनिफ्राय जों सोलोंनो हाबाय जि ओ ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोङो माखासे मोननो हायै सोलोंनो हायै मिथियै रोङै बेफोर गासैखौबो जोङो जोबोद गोरलै राहायैनो दानैसेनि गेजेरावनो सोलोंनानै लानो हायो दा बे बिथिङाव जोङो आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां गावसोरखौनो जौगानो हाबाय होननानै आं साननो लायो साननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माखासे ओ दिहुननो हायै मुवाफोरखौ खौ जोङो गोबाङैनो दिहुननानै लानो हायो आरो गुबुन जायगायाव जुदि बे मुवाया बा सोलियोब्ला जोङो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनानै जोंनि गुबुन जायगायावबो बे मुवाखौनो जों बानायनानै मोननो हायो मानोना सुसेल ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो जोङो बेफोर मिथिनो मोननायफोरखौ जों मिथिनो हादों आरो सोलोंनो हादों आरो बेफोर सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो दिहुननानै लानो हादों आरो
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों ओ जुदि जों बेखिनिखौ सावरायोब्ला जोंनि आयदा खिनिया बेयावनो आङो सावरायखांबाय होननानै सानो आरो नोंथाङा मानो होनोबा जोंहा एसेबां मानि टाइम गैला नङा होमा
औ नंगौ गोजोन
नोंथांजों रायलाय मोननानै गोजोननाय मोनबाय